हेल' दा
औ नोंथां। औ नोंथां खोनादों। हेल' नोंथां, हेलौ। नों आंनिखौ खोनाहैदों? हेलौ।
खोनादोना?
औ नोंथां खोनादों।
हेल'?
हेल'?
औ दासो‌ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो ओरैनो दङ ना?
ओं दङ नोंथां।
अ बिब्दिब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा? बिदिब्ला जोङो सबायजों मा मा बेदर ना ओ जोङो सबायाइ हारिनि मैगंजों मा मा रोखोमनि
हेल'?
हेल' नोंथां?
ओ नोंथां हेलौ हेलौ
औ औ
नोंथां ना
गैया नोंथां।
औ
ओ बिब्दिब्ला नोंथां ओ जोङो सबाइ हारिनि मैगंजों मा मा रोखोमनि ना बेदरखौ जानाय जायो बैफोरनि सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिजों दान्दिसे फोरमायग्रोदो।
औ औ
स साम' ओंख्रिखौ फोरमायना होनसै आंनो
औ औ
जोङो गिबियावनो
हेल' हेल'? औ खोनादों?
बिनि उनावहायो
औ
ओ हानि सबाइखौ
औ
होसननानै नांगौ साम'जों
औ औ
उनाव थोजासे दै होनानै रुनो नांगौ आरो ना नोंथां। ओमफ्राय हायओ बेयो रुनानै सबाइाया जेबोब्ला रुयो अब्ला खोस्लिजों ओंख्रिखौ फिदिं नानै नोंथां
औ औ
ओमफ्राय हायो उनावहायो
औ
ओमफ्रायो संनाय ओंख्रिया मोजाङै जबोब्ला ओंख्रि सासिनानै
थांनानै लाबोनो हायो आरो।
औ औ।
ओमफायहायो गुदुङै गुदुं ओंखामजों जानो जोबोद गोथाव आरोना बेयो सबायइजों साम'आ। साम'आ साम'खौहायो खलथायैनो सोबख'यो।
औ बिनिफ्राय नोंथां ओ साम'आ मा मा रोखोमनि थायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
साम'हायो माबा साम' लादाइ बे गिदिर गिदिरा मेगन मेगन बायदि बेबायदि थायो आरोना ओमफायहायो बिदिबो थायो ओमफ्राय साम' खिंखिरिबो थायो। साम' खिंख्रिया खेंख्रि खेंख्रि खेंख्रि जायो। खिंख्रि खिंख्रि जायो आरोना मा होनो खिथु उनाव बिजौहायो लानजाइहायो जंप्लिट जाहैयो आरो ओमफ्राय बे जमप्लिटखौहायो दानस' दानस'नानै दानस'नांगौ आरोना बेखौ।